औ औ
औ नोंथाङा मा खालामदों?
औ नोंथां दोंथ'यो दसे ओरैनो जिरायनानैहाय ।
औ नोंथांना खबरफोरा मोजांब्ला नोंथां
औ दासान्दिथ' मोजांथ'आनो नोंथां। नोंथांनियालाय?
औ दं नोंथां आंनाबो मोजाङैनो।
औ औ
औ नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो होननासो कल हरनाय जादोंमोन आङो नोंथां।
औ नोंथां सोंजागोन।
औ जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि बागै हारिमुआव मा मा गोग्लैयो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ नोंथां फोरमायनानै होनो हागोन। ओ हारि होननानै बुङोब्लाथ' जों मोन्थि खायो मोनसे ओ हारिया मोनसे ओ गावबा गावनि नांगार नो हायै मोनसे बाहागो जायो। नङा होमबा नोंथां? ओ हारि मोनसे होननानै बुङो ल्बा जों ओ मोनसे ओ मोनसे समाजनि बा मोनसे ओ हारिनि
औ
गासैबो गोग्लैया जेरैबायदिहाय मोनसे हारियाव ओ जा जा ब जा जा जिरादखौहाय नांगौ जायो बेफोरखौनो जों हारि होननानै बुंनाय जायो। ओ जोंनि बर' हारि होननानै बुङोब्ला जों गासैबो मिथिखायो जे ओ बर' हारिया दानाय लुनाय, गाननाय जोमनाय, गायनाय फुनाय ओ फा-गासैबो बि थिङावनो आखा फाखा। ओ बर' हारियाहाय गोदोनि फ्रायनो ओ दिनैसिम गावबा गावनि हारिखौहाय बा बर' हारिखौ जौगाहोनायाव गोबां बिहोमा होनायखौ जों नुनो मोनबोदों ओ हारि मोनसे होननानै बुङोब्ला जों गावनि हारिखौ गासिबो ओ गोजौ फारसे दावगालांजानो बा लांनाय खौ गासिबो लुगै खायो । थिग बेफोरबादिनो जों गावनि हारिखौहाय बर' हारिया माबायदियै जौगा बोनो हादों बा माब बादियै ओ खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनै बे थाखो सिम मोनफैनो हादों बेफोरदि गोबां जादों। ओ बे बेफोरनि गोबां जाथाय फोर दं। ओ जेरैबादि हाइ जोंनि ओ हारियावहाय ओ गोबां रोखोमनि खस्थ' खालामनानै बा गोबां गोबां गुबुनजों जुजिनानै ओ दावगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो ओ हारि जौगाहोनायाव हाय जोंनि आइजोफोराबो गोबां रोखो मनि बिहोमा होनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैबायदि हाइ गाम्बारि सिख्ला ओ थेमफाख्रि सिख्ला ओ बिरगोस्रि सिख्ला बिदि नोंथांमोनाबो गोबां रोख खोमसि ओ बिहो होमा होबोनानै गावनि जिउ जानायखौ जों नुनो मोन नो ओ मोनसे हारि होननानै बुङोब्ला जों गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय। बेफोरथ' गोग्लैखायो नङा होमबा नोंथां ओ मोनसे हारियावहाय जा नाय लोंनाय गैयाब्ला बे ओ राव हारिमु गैयाब्ला बे मोनसे हारि महरै सिनायथि मोननाय जों नुनो मोना। ओह जोंनि बर' हारियावहाय बेफोर गासैबो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय राव हारिमु बेफोर गासैबो दं बेनिखायनो जों मोनसे बर' हारिमु हिसाबै सिनाय मोननो हादों गुबुन हादोराव बा गुबुन जायगाफोरावबोहाय जोंनि बर' हारिया बा जोंनि बर' समाजावबो गोबां रोखोमनि जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों बेफोरबायदिनो जोंनि गोबां रोखोमनि ओ दावगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों ओ जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला ओ माबा मोनसे सोलोंथाइ बा माबा मोनसे खामानियाव जोंनि बे बर' हारिया गोग्लैसो सोनानै गैयैखौहाय दिनै नुनो मोनो जों नाथाय गोबां ओ बो सो उनावहाय जोंनि बे बर' हारियाबो गुबुन हारिजों मोनसे हारिसा महरै सिनायथि थि मोननो हायाखैमोन बा सिनायथि मोननो मोनजाया खैमोन बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जों खस्थ'नि गेजेरजों दिनै मोनसे हारि महरै बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै सिनायथि मोननो हादों।
औ
बेबायादिनो जोंनि बे ओ बैसागु मोसानाय ओ मोसानायाबो बागुरुम्बा दोहौनि गेजेरजोंहाय गुबुन हा-हादोराव बा गुबुन सुबुं गुबुन हारिनि मानसिफोरजोंहाय मोनसे बर' हारिमुनि मोसानाय होनानै ओ सिनायथि मोनदों बेफब बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिनि दाम ओ दामनाय दुनाय जेरैबायदिहाय गंगोना, खाम, जथा सिं फुं सेरजा बेफोरो मोनसे ओ बर' हारिनि दामग्रा देबग्रा आगजु म महरै सिनायथि मोननायखौ ज जों नुनो मोनो। आरो बेबदिनो जानाय लोंनाय मोनसे हारियावथ' दा जानाय लोंनाया थाखायो नङा होमब्ला नोंथां? थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हा हारिनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जों मोनथिनानै मोनो ओ अनलाजों दाउ अमाजों सबाय बा अमाजों साम' नारजि बेफोरबायदिनो रोखोमनि ओ जानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनोहाय जोंनि बर' हारियाव ओ गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जों मोन मिथिनानै मोनो जे दख'ना दख'नाया मोनसे बर' हारिनि ओ हिनजाव बा आइजोफोरनि गाननाय मोन से खसाब ओ बेफोरबायादिनो जों आर'नाइ ओ गामसा ओ बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय बर' हारिनि जों मिथिनानै मोनो। ओ बर' राव होननानै बु ब्ला जों ओ जाय रावखौहाय बिमानि फ्राय ओ सोलोंनानै लायो उन्दैनिफ फ्रायनो बेखौनो जों होननानै बुङो बेफोरबादिनो जों गावबा गावनि रावखौहाय दिनैसिम रायज्लायनानै मोनसे हारिमु हरै। ओ सिनायथि मोनबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों। बेफोरबायादिनो जों बर' हारि होननानै बुङोब्ला दिनै गेरेम हारिमु होननानै मिथिनानै मोननाय जायो नोंथाङाबो। बर' हारि एबा। हारिमुनि सायाव एसे।
औ औ औ हागोन
औ।
नोंथाङानो गोबां फोरमायलां खाबाय नङा होमबा नों
औ औ।
औ नोंथांनि बायदि। बिदिनो आंनि आंनि। बुंनो गोनाङाबो बेफोरबायदिनो। जोंनि बर' हारिमुआव एबा हारियाव जोंनि गासै। बर'फोरा गोदो गोदा दायनिफ्रायनो खालाम नाय मावनाय दांनाय जा नाय लोंनाय बेफोर गासिबो गोलैयो। गाननाय जोमनायनि फ्राय लानानै गासैबो।
औ।
अ। बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो मावनानै दांनानै जाबोनाय। जों नुनो मोनदों मावनाय दांनायाव जेब्लाबो। जेना बर' हारि रिनि सुबुंफोरा। औ। बिसोरो गावनो दानानै दख'ना गानो। फास्रा आरनाइ। बायदिसिना दानानै गानो जोमो। बेफोरबो हारिमुआवनो। गोग्लैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
औ। बेनिफ्राय। ना गुरनायनिफ्राय लानानै।
औ।
आरो बर हारियाव मोनसे। ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय नआवनो बानायो। जायखौ जों जौ होनो। बेबो। जोंनि एंगारनो हायै मोनसे। बर हारिनि सिनायथि। बेखौ ओ जों नागारनो हाया। थेवब्लाबो खायसे बेख ज्रि खामानियावबो बाहायो गोबां लोंनानै। गाज्रि आखुफोर देखायो। बेफोरबायदिनो जोङो जौखौ ओ माइब्रानि बेफोरबायदिबो बानायो। जौआ । बो जोंना दाखालै बावै जि आइ टेक। आव जाय जायगा मोननायखौ जों नुनो मोनदों।
औ औ।
औ बेफोरबो हारिमुआव गोग्लैयो जोंनिया।
औ।
औ आरो। बर बर नखर नखर। ओ हिसान बेफोरख खौवबो आगोल नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव। खमसै बेफोरबो जोंनि। हारिमुनि मोनफा मोनफा सिनायथि। बेफोरखौ जों माब ब्लाबाबो नागारनो हाया।
औ।
बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनाया जोंनि
औ औ औ।
जों माने बेफ फोरखौ फोथांनानै लाखिनांगौ। औ। नोंथाङा माबाफोर मिथिबावो नामा?
औ औ ओह नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि बे हारि होननानै बुङोब्ला गायनाय फुनाय दानाय लुनाय। बेफोरनो। जोंनि हारिनि मोनसे मोनसे मख खजाथाव गो-एंगारनो हायै मोनसे मोनसे बाहागो। ओह बेफोर दानाय लुनाया आथिखालाव खम नुनाय। खमखौ जों नुनो मोनो ब्लाबो बेफोरख खौहाय जों ओह हम थानानै लाखिनाया जों जोंनि ओ बे। खामानि होननानै जों साननानै लाना नो हायो। ओ आरो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि जोबनो हमनाय ओ बर' हारिनि मोनफा मोनफा ओह मख मख'जाथाव मख'जाथाव जिराद फोर दं बा खामानिफोर दं बेफोरखौहाय जों ओ बर' हारि हिसाबै बा बर' सुबुं हिसाबै मोनफा मोनफा मोनफायै ओ बावगारनो हायै बादियै हमथानानै लाखिनायाब बे जोंनि मोनसे गुबै खामानि होननानै जों साननानै लानानै खामानिखौहाय मोजाङै मावनाया मोज मोजां आरो। ओ बेफोरबायदिनो जों जोंनि बर' समाजावहाय गोबां रोखोमनि जोबलांनो हमनाय ओ जिराद फोरखौ नुनो मोनो जेरैबादि होननानै बुङोब्ला उम गोदो गोदाय बर' फोरा बैसागु बा मागोफोरखौ जोबोर गाजा गोमजायै दानसे हालागै खुंनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौहाय जों गोबां खम रोखोमनि नुनो मोन नो बेफोरखौ जों ह थानानै लाखिनाया जोंनिनो मोनसे मोनसे मख'जाथाव खामानि। बेफोरबायदिनो जों बर' हारि होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि ओ जिरादफोरखौ मोनथिनानै मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरो गोबां खम जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। ओ खायफा खायफाखौथ' जों दिनै ओ नुनोनो मोनासै बा नु बिसोरनोनो ओ मोनासै। ओ नाथाय बेफोरखौ जों मालाब मालाबा मालाबा खोनानो मोनो। बेफोरबायदिनो जोंनि जे बर' समाजावहाय जोबनो हमनाय खामानिखौ जों गावबा गावनो हमथानानै लानांगौ। ना गुरनाय होननानै बुङोब्ला बे मोनसे बर'नि नाग हायो मोनसे हारिमु ओ ना ना गुरनाय याबो जोंनि आथिखालावहाय गोबां खम जानायखौ जों नुनो मोन नाथाय बेफोरखौबो जों साननानै लाखिनो हायो ओ बेफोरबायाददिनो जों गावबा गावनि बर' समाज बा बर' हारि बेहाय जौगाहोनायाव बा आ जोबना थांनायनिफ्राय रैखा खालामनो गावबा गावनि मोनसे मख'जाथ खामानि होनानै साननानै मावनो नां थ' बिदिब्ला नोंथां
औ औ औ औ नोंथां नोंथाङा आंना बेफोरबायदि एसेबां मोजाङै एसेबां मोजाङै फोरमायनानै होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथां। नोंथांनि समखौ दिहुननानै अ।
औ नोंथांनिसिमबो बेबादिनो औ औ साबायखर थाबाय नोंथां औ।
औ औ।
गोजोन्थों नोंथा ।